हेल' हेल' नोंथां।
हेल' नोंथा
औ।
हेलौ
औ हेल' हेल'
हेल'
औ खोनादों
हेल' हेल'
हेलौ
हेल' हेलौ हेल'
हेल' हेल'
हेल'
औ
हेल' हेल'
औ